हेल' नों हेल' नोंथां खुलुमबाय औ औ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनोबा
आङो दा ओरैनो दं नोंथां
औ नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा नोंथां
औ सावरायजागोन - सावरायजागोन बेनो सिगां आं नोंथांनियाव मोनसे
औ
जायगानि बागै माने मानास - मानास नेसनेल नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै आं नोंथांनाव एसे सुंदयैबाबो अ नोंथांखौ बेखौ आंनो फोरमायजानो आं नों- थांखौ लुुबैदों आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ - औ आं हागोन आं थारैनो हागोन औ आं फोरमायनो हागोन सुंद'यैबाबो नोंथांसिम फोरमायनो हागोन
औ
औ होनबा आं फोरमायनो लांसै नोंथाङा खोनासंनो थाखाय थागथियारि जादों
औ नोंथां
औ -औ गिबियावनो जोंहा मानास हायुङारि हाग्रामा होनोबा बे मोनसे मा बुस्थु जों मा बेखौ एसे मिथिग्रानैखि मा बुस्थु बेयो मानास हायङायारि पार्कआ बुहुम नाङैनो एबा बुहुम नाङैनो मि- थिजानाय मोनसे हायुंआरि हाग्रामा
औ नोंथां
हायङरारि हाग्रामा बेयो माने मानि थाखाय बे मुंदांखा जाहैबाय बेयाव माने गोबां रोखोमनि माने जिब जुनार दाउसिन दाउला मिथिंगायारि सम्पद बेखौ मोननाय जायो आरोना बेनि थाखायनो बेयो जोबोद मुंदांखा बेहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बाजौनिबो बारा माने बाजौनिबो बारा रोखोमनि जिब जुनार अनेक अनेक आलादा आलादा रोखोमनि जिब जुनार दावसिन दाउला बिफां लाइफां मोननाय जायो। बेनिखायनो बेयो बुहुमनाङैनो मुंदांखा माने बेखौ माने बे मानास हायुङारि पार्क बा माइन हायुङारि हाग्रामा जोंनि बेखौ गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्रायबो बेनिखायनो दावबाय फैनोबा नायगिदिंनो बेखौ संबिजिरनो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैयोखि आरो ना माने बे जोंनि मानास हायङारि हाग्रामाखौ नायहिनो फैयो माने आसलथे बे हाग्रामाया माब बायदि बि मा मोननाय जायो मानि थाखाय मुंदांखा बेयाव मा मा जिब जुनार मोननाय जायो बे खौ नायनो फैयो।
औ नोंथां
बुंब्ला आरोना जोंनि बे मानास हायुङारि हाग्रामाया जोंनि नैबे हिमालय हाजोनि आफाङाव थानाय माने हिमालय हाजोनि आफाङाव थानाय नैबे जोंनि हिमालय हाजोनि आफाङाव थानाय आरो जोंनि साहा साखाथियावनो मोनसे भुटान होननाय रायजो दङ बे भुटान होनाय रायजोनि आफाङाव माने भुटान होननाय रायजोनि आफाङाव ओमफ्राय आरो हिमालय हायजोनि ओरै बे आफाङाव माने बे मानास हायुङारि हाग्रामा होननाय बे मोनसे हाग्रामाया दङखि आरो माने दं माने बियो गोग्लैयो माने बे हिमालयनि आफाङाव माने ओमफ्राय बे मानास हायङुंवारि हाग्रा माया मोननै जिल्लायाव माने बोखावजायो माने बा रानजायो बे जाहैबाय जोंनि चिरां चिरां जिल्ला जिला गोलैबाय जोंनिफ्रायनो बाक्सा जिल्ला बाक्सा जिल्ला आरो चिरां जिल्ला बे मोननि गोलैयो आरोखि बेामाया माने
औ नोंथां
मानास हायुंङारि हाग्रामाया मा बिदि मुं दोनजानाय होनोब्ला बे भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बे मोनसे दैमा दं दे आरोना बे दैमायानो जाहैबाय मानास दैमा बे मा दैमायानो जाहैबाय मानास दैमा बेखौ मुंखौ दोननाय जादों आरो माने बे मानासनिखौ
औ नोंथां औ
ओम बे मानास हायङरारि हाग्रामाखौ ओ जिगुजौ गुजि मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन आरोना जिगुजौ गुजि मायथाइाव गायसनदोंमोन माने बियो ओमफ्राय दा बे बियो फैयै फैयै दा बुहुमनाङैनो मुंदांखा जाबाय माने बेयाव नोंङो बे मानास हायुङारि हाग्रामाया गुबैयैनो मानि थाखाय मुंदखा होनोबा मोसा बे मोसानि थाखाय मोसानि संरैखाथिनि थाखाय बे मानास हमुङारि हाग्रामाया बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन
औ औ
माने मानास हायुङारिहाग्रामायाव बेयाव जोंनाव मोसा मोसानि बिबां बे मोसानि बिबाङाथ खमायलांगासिनो दालाय अनजिमाया बेखौ माने सिरिबें बा बिबांखौ मोजांङै अनजिमाखौ मोजांङै ला लाखिनो थाखाय बेनास माबाखौ बे मानाव टाइगार रिजार्भ प्रजेक्ट माने बेखौ लानाय जादों माने मोसानि संरैखाथिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों बेनि थाखायनो बियो जोंनि बुहुमनााङैनो मुंखा आरोना बेनि नजों न बे मानास सायमारि हाग्रामायाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारबो मोननाय जायो माने जेरै एसियाननि मैदेर बिदिनो सनालि मोख्रा ओमफ्राय बै गोमालांनो हमनाय बे मोनसे दाउ दंङ ना जायखौ जोङो दाउ थ्रिलिं होनो इंराजाव बेखौ बेंगल प्लरिकान होनो बेखौ मोननाय जायो बिनि उनाव गोबां रोखोमनि बिदिनो बिफां लाइफां मोनो जाय बुस जाय जाय बिफां लाइफाङा जोंनि देहानि थाखाय मोजां बिफां लाइफां जेरै बिदिनो माना मुनि खिफि खिफिलेवा बिदिनो अनेख रोखोमनि फिफां लाइफां मोननाय जायो आरो ना जायखौ जोंङो माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां बेफोरो बेखौ जोंङो बे जोंनि मानास हाग्रायाव मोननाय जायो आरो बेहाय मा खालामनाय जायो बै गुबुन गुबुन रोखोमनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय जिखिनि सुबुंफोर गिदिर गिदिरफोर दावबायारि फोरा बेबायदिनो बिदिनो जि जुनार मोननाय जायो बेयाव दावबाय फैनाय जायो माने नायहैनाय जायो
औ औ
सम जाहैबाय नभेम्बर दानसिम एप्रिल दानसिम
औ नोंथां औ
बेवनो मा जायो जोंनि बे दावबायनायनि थि सम आरोना बेयाव नोङो नोंथाङा दावबायफैनो हागोन आरोना। नोंथाङा बे जोंनि मासाव दावबायफेरबायना दावबायफेराखैबा फैफेरना फैफेराखैबा।
औ नोंथाङा आंबो खेबसे थांबाय थांङा नङा थांबाय। ओ नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनि नोंथाङाबो। आंनि ओ बुंनायखौ खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामबाय।
औ -औ-।
आंङो जेब्ला बेरायनो थांदोंमोन अब्ला आंङो जिब साफारि खामनानै। ओ जिबजों जिबजों थांदोंमोन बेयाव आंङो। ओ सासे गाइड लानानै थांफादोंमोन। जायो आंनो ओ दाउ मास। से बा माबा मोनसे जिब जुनार नुयोबा आंनो फोरमायनो थाखाय आं सासे गाइड लानानै। थांदोंमोन।
औ -औ -गायद लानांगौ।
बेयाव आं गोबां ओ जिब -जुनारफोर नुदों। ओ जाय समाव आं थांनाय समाव माने हाग्रा सावनानै गोरलै गोरलै ओ गांसो रज'नाय सममोन बेयाव आं गोबां ओ ओ जातनि मै नुदों अमा नुदों बेबायदिनो मोसा हाग्रानि मैसो ओ बनगुरु बेफोरखौ आं गोबां नुनो मोनदों आरो आरो मोख्राखौबो बायदि बायदि गाबनि बा बायदि बायदि जातनि आं गोबां नुदों। बेबायदिनो मान्दाब एन्जर दाउराइ बेबायदिखौ आं गोबां नुबोदों आरो बुंनो थाङोबा मानासाव जोङो बेरायनो थाङोब्ला गोबां जिब - जुनारखौनो ओ गमामायैनो नुनो मोनमारो बेयो सैथो आरो बेखौ नायनो थाख खायनो जों बयबो हांखुर बा ओ हांखुर जानानै बा जों नायनो गोसो जानानै थाङो बयबो थाङो ओ बेयाव आरो खोनानो मोनदों आङो बेयाव मैदेर मैदेर साफारि बा मैदेराव गाखोनानैबो नाय गिदिंनो हायो होननानै आङो आङो नोंथांनिसिम बेखौनो फोरमायो दि नेक्स टाइम आं जुदि थाङोबा आरोबाव खेबसे थाङोबा आं दु बे बाराव मैदेराव गाखोनानै दावबायगोन होननानै आं नोंथांनो ओ खोथा होबाय आरो बेनि गेजेरावनो आङो दुखुनांथाव खोथाया बेनो जाबायदि आं ओ ओ थसे गङारि गान्दाखौ आङो लोगो मोनबोआखै
औ -औ- औ
ओ बेक खौ उनफोराव ओ नोंथांजोंनो ओ मोगा मोगि जानानै आं सानसेदि आं बे थसे गङारि गान्दाखौ आं नोंथांजोंनो लोगोसे नायफानो बा नुनो होननानै आं आसा फारिबाय दा नोंथाङा आंनो एसे माबाफोर ओ फोरमायबावनो हागोन नामा
औ हागोन गोन हागोन नोंथाङादि बुंदों थसे गङारि गान्दा बेयो माने नि जोंनि बुहुमनिफ्रायनो गोमालांनो हमनाय मोनसे सार बेबो थसे गं गान्दायाबो जोंनि मानास हायावबो मोननाय जायो बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनिबो मोननाय जायो जोंनि बे मानास हाग्रायारि ओ मानास हाग्रामाख खौ माने जिल्ला हिसाबै मोननै रेन्जाव राननाय जादों आरोना मोनसेया जाहैबाय पानबारि रेन्ज माने भुइ भुइयाफारा रेन्ज फान बेनि उनाव मा मोनो नों बेख हाय माइने जोंनि मानासाव फैयोबाथाय बै मथंगुरि होननाय मोनसे जायगा दं आरो ना मानासनि बे मथंगरियाव फैनानै नोंथाङा माने बेयाव जिब साफारिखौ बेनि गेजेरजोंनो थांनो हागोन आरोना जिखिनि जिब साफारि होनदों नोंथाङा बै मानासनि दैमा जिखिनि दैमा बेनि मिथिंगायारि मिथिंगायारि जिखिनि सिनारि बेखौ नोंथाङा माबानो हागोन आरो ना नोङो फैनानै नायफैनो हागोन बा दावबायफैनो हागोन बेनि थाखाय नोङो साफा साफा नोंजों गाइडबो हरफानाय जायो नोंथाङा जुदि आरदिं खालामनो गोसो दङ नोंथाङा बार्दिंबो खालामनो हागौ माने बार्दिं होनोब्ला माने दाावमा दाउसा नों गोबां रोखोमनि दावउमा दासाफोरखौबो नों बेहाय नायनो हागोन आर ना माने दावउमा दावसाफोरखौ नायनो माने नों हदाना दाउमा दासाखौ नायनानै बिदिनो
औ नोंथाङो
लाइफ खैमोन बेखौ माने नोंथाङा नुनो हागोन बा मिथिनो बा स नायागोन आरो बिदिाय जेराव नों नायनो मोनफेराखैमोन बायदि मोनफेराखैमोन जोंनि मानास हाग्रामायाव नोंथाङा फैनानै बिदि बेरायनांगोन आरोना बे नोंथाङा बेनो बे जोंनि हाग्राखौ सं रैखाथि होनो थाखाय ओरैनो खाथि खालायावनो गोबां रोखोमनि फिसा फिसा फिसा फिसा माने ग्रुपस बा ससायटिफोर दानानै दोननाय जादों आरो ना माने बे संरैखाथि होनो थाखाय बि डाब्लिउ डाब्लिउ एफ एम एम एस मानास मावजि गेन्द्रि एक्ट'रिजम ससाइटि बिदिनो गोबां रोखोमनि फिसा फिसा एनजिअस फोरबो दानानै होनाय जादों माने थारमाने हाग्रानि माबाखौ संरायखाथि होनाय जेनेबा हमनानै ला गोबां जायनिफ्राय जेनेबा सोरबा दावबायफोर दावबायारिफोर फैयोबा बिसोरखौ माने दावबाय होनाय बेफोरखौ गाइद खालामनाय बिदि गाइद खालामनाय
औ नोंथां औ
जोंनियाव बेफोरबायदि राहा दङ माने जाहाथे जों गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ माने जोङो मोजाङैनो बिसोरखौ संबिजिरनो नायबिजिर होनो थाखाय जों मोनसे सान्स बा राहा होनाय जायो आरोना बेफोरबायदि माने ओ नोंथाङाबो बेफोरबायदि ओ जोंनि मानासनि सोमोन्दैथ' मोजाङै बुजिखाबाय होमबाना
औ नोंथां आं गाहामैनो नोंथांनि फोरमायनायाव आं जोबोर मोजां मोनो मोनबाय आरो बुजि मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर बेबायदि बिदिनो आं नोंथांखौ उनफोराव लोगो मोननानै मोजांहाय गुवारै आरो सो ओ लोंनानै लाबाव
सयं